हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ मा खालामदों नोंथाङा दालाय?
दङ ओरैनो।
ए ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखैनो।
ए हा माथो खालामदों दाल ओ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ दा।
अ।
औ औ खबर सबर माबोरो नोंथांनिया?
मोजाङानो दंथ'यो बरथमान।
अ।
नोंथांनियालाय?
नोंथाङा आंनाबो थिगैनो दङ दासान्दि ओ नोंथाङा जुदि सम दङबा नोंथांजों माखासे बाथ्रासो सावरायलायनो सानदोंमोन आं।
सावरायजायो नोंथां।
ओ हागोन ना नोंथां सावरायनो?
औ औ हायो नोंथां।
औ त' आङो बिदिनो आरो साफात आबादनि सोमोन्दै ओ नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों आरो जे नोंथाङा साफात आबादनि बागै एसे मोजाङै मिथि मिथियोबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ औ एसे फोरमायना होलाय नोंथां जुदि हायोब्ला।
औ जों साहाफातखौ गायनो ब्ला ट्रेक्टरजों हालौवग्रोना लानांगोन।
ओं ओं।
हालेवनायनि उनावहाय जोङो बे हाखौहाय एसे ओ गोरा जानो थाखाय एसे मेडिसिनफोर होनानै दोनग्रोनांगोन साफा जानो थाखाय।
औं ओमफ्राय हाया माबोरै हाया माने माबोरै हायावहाय साफत आबादखौ मावनाय जायोबा?
ओ साफात आबादखौ गायनोब्ला नोङो हाया गोथौ जानो मोननाय नङा। एसे बोरि हा जानांगोन आरो।
ओं ओं ओं ओं ओं औ देलाय बुंलांलाय नोंथाङा औ औ औ।
साफाता बोरि हायावसो एसे मोजां जायो गोथौ जायग याव दै थायोब्ला बारा मोजां जानो नागिर दा आरो।
अ आतसा आतसा औ।
जोङो हाखौ एवखांनायनि उनाव जुदि हाया गोरा जाबायब्ला अब्ला जोङो साफात फुलिखौ लाबोनानै मास मोनसे दोनजायो। दोनफैनांगोन आरो।
औ ओं ओं।
बिनि उनावहाय जुदि हाया मोजां जाबायब्ला सापातखौहाय जोङो गायजायो।
औ औ।
गायनायनि सिगां जोङो बेखौहाय माखासे मेडिसिनफोर होग्रोना लाब्ला मोजां जायो आरो ना।
औ आदसा आदसा ओ ओमफ्राय नोंथांसिम ओ मोनसे कुइसन बाव ओ जे इयो साफात फुलिखौहाय माने ओ बेलेगनिफ्राय लाबोनानै गायनाया मोजांसिन जायो ना बेगरखौ जावायनानै गायनाया बांसिन मोजां जायोबा आबादा?
अ साफात आबादा नोङो न'आवनो जावैना गायोब्ला बांसिन मोजांसिन जायो मानो होनोब्ला जों बेलेगनिफ्राय गोजाननि फाय लायनांगौ जायोब्ला एसे गारिफोराव एसे प्रब्लेम जायो आरोना
औ ओमफ्राय नोंथांनिसिम मोनथिबाव ओ जे जोंथ' साफा आबारखौ गायबाय हा ओ बेनिफ्राय साफाथ आ बारा जोंनि थाखाय मा मा खामानियाव माने ओ माने एसे माने जोंखौ मुलाम्फ मुलाम्फा होयो माबायदि मदद खालामो जेनेबा माबायदि मुलाम्फा होयो?
अ जोंनो साफात आबादा ओ जेरै जोङो बेलेग आबादनिफ्राय बे साहाफात आबादा बांसिन मोजांसिन जायो आरो मुलाम फा जायो
औ औ
बेखौहाय साहाफातखौ गायखांनायनि उनावनो जोङो बिनि मुलाम्फाखौहाय बोसोरनै बा बोसोरथामावनो जों बोखांनो हायो आरो
ओ
साफात बिलाइनिफ्राय जोङो ओ साफात दिहुननो हायोना नों
औ हायो नोंथां साफात बिलाइखौ जोङो खा ग्रोनानै जोङो साप्लाय हग्रोनांगोन बिनि उनावहाय जोङो साफातखौहाय मोनबोफिनो आरो
ओ नोंथाङा नोंथां लाहानि न'खाव गारि नामा साफात आबाद?
जोंहा जोंना हाया एसे गोथौ बेनिखायनो गायनाय जाया
ओ ओमफ्राय नोंथांसिम मोनसेबाव ओ जे माने साफातफोर ओ माने गायबाय हा ओमफ्राय बिदिनो माने आं नुनो मोन्दों जे ओ साब सापार साननैसो माने बिदिनो खासिगोन ओमफ्राय बबेबा बोथोरावहाय सापारखौ ओरै माने दानाय दानायखौ माने दानजोबनानै माने थाखाख्लु खालामना होयोना जेनेबा बेखौ मानि थाखाय माने आरो मा बोथोराव मा टाइमावहाय माने बिदि दाननानै माने खालामनाय जायो।
अ बेखौ मेसें बोथोराव माने साफा खालामना होग्रोनाय जायो आरो
ओ ओं ओं
मेसें बोथोराव एसे दैफोर होनांगौ गोनांथि जायो
ओं ओं
बे समावहाय एसे साफा खालामनानै दै होयो बिनि उनावहाय माने दैज्लां बोथोरबा बांसिन खानो जाहैयो आरो
अ माने बेखौ माने गोदान माने माबा खुलिनायनि आरोना बियो
औ औ
बिलाइ खिलिनायनि आरो
ओं बिलाइ दै होबाय थाब्ला जोंना साफात बिलाइआ बांसिन खिलिबोयो आरो
ओ ओं ओं ओं ओम मोनथिनानै मोनबाय आं सा सानो आरो जेनेबा बेखौ मानि थाखाय दानो इदि सानो आरो आङो।
औ। नोंथांमोनथिं साफात बेफोरबायदि आबादखौ मावो ना मावा?
मावो होमबाबो माने ओ माने एफा मोजां मिथिया आरो जे माने माबोरैहाय बायो माबायदिहाय खालाम बबे समाव मा मेडिसिन होनांगौ बेफोरनि बागै माने मिथिया आरो आङो।
औ औ।
बेनिखायनो नोंथांनो माने एसे सोंनाय जाबाय।
औ औ।
औ औ। ओमफ्राय साफार बिलाइखौबो माने इदिनो एम्फौ एनलाफोर जायो नामा माने बिफां बिफां बिफांखौ?
औ जानाया जानाय जायो मेसें बोथोराव बिनि थाखाय ओ मेडिसिनबो दङ बिलाइखौ बिलाइखौ एम्फौआ जानो हायिनि थाखाय आरो।
औ औ।
जों बे मेडिसिनखौहाय मास मास मोनसेनि उनाव मास मोनसेनि उनावहाय जोङो मेडिसिनखौ होनाय जायो आरो।
ओ ओमफायहाय माने ओ माने गासै बिलाइआबो माने साफात जायो ना बले ओ बिलाइ गोरलैयाल' साफात जायो?
अ बिजौखौ खायो जोङो बिजौखौहाय साफात जिहेतु बि बि जौ गोरलै गोरलै खिलिबोयो ना। बेखौहाय जोङो खानाय जायो बेनो साफात बिलाइ जाहैयो आरो।
औ औ। ओमफाय बे माने ओ सापाट बिलाइखौ खानानै न'आवनो सापात बानायनो हागोन ना हाया माने इदिनो अर्गानिक मानि गावनि आखाइजों?
हानाया हायो खिन्थु जों बानायफेराखै दैे माबायावसो जोङो। साप्लाय हरो आरो। जेराव फेक्ट'रि थायो बेयावसो जोङो बुरजा खानानै औ औ फेक्ट'रियावहाय जोङो साप्लाय हरो आरो बुरजाखायो नालाय।
ओं ओ ओ ओम। थिगानो ओ माखासे बाथ्रा बहुत मिनथिबाय सापातनि बागै नोंथांनिफ्राय ओ
औ।
ओमफ्राय साफार आबादा साफाय आबादा बबे जायगायावनो बांसिन जायो ओरैनो?
साफात आबादा मेसें ओ माबायाव बोरि हायावहाय बांसिन मोजांसिन जायो। हाया हा- हाया एसे मोजां जानांगोन ओ बिनि उनावहाय हाया एसे गोरा जाब्लासो मोजां जायो आरो साफादा।
माने बोरि हा जानांगोन आरो ना?
औ औ दै थानाय जानाङा आरो।
ओ दै थानाय जानो नाङा। माने बिदि दैब'ब' दै गोनांबा ओमफ्राय माने सेहेराबो गाज्रि जायो माने बिलाइबो बारा होआ आरो ना।
औ
ओं थिगानो ओं
जों बिनि बेसेनखौहाय बोसोरनै बा बोसोरथामजों मोनो आरो।
ओ माने माने जेसेबां गायनायाव खरसा जादों माने बेखौ थिखांफिननायाव माने बांद्राय टाइम नाङा ना?
ओहो जुदि साहाफात बिलाइआ जुदि जुदि मोजां जायोब्ला बारा गोबाव नाङा आरो।
ओ जो थोनबो लानांबाय एसे। माने केयारबो खालामनांबाय।
औ
औ थिगानो थ' नोंथांसिम माने साफाटनि बागै बहुद माने माखासे नलेज मोनबाय जे साफाद आबादखौहाय माबोरै गायनांगौ माबोरै माबानांगौ साफायनिफ्राय मा जायो माबोरै मुलाम्फा मोनो। औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बिदिबा दोन्थलायनोसै नामा नों थां?
औ नोंथां।
औ दे दे ना बिदिबा?
औ नोंथां जागोन दे।
उम